ओ बोरैहाय दङ'?
मानि मोजाङैनो दंथ'यो नोंथां। नोंथाङालाय माबायदि दं?
अ आंबो मोजाङैनो दङ' नोंथां ओ बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन। दा सम दङ' ना?
औ दं नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथांजों ओ दैज्लां बोथोरनि सायाव सावरायनो होन
औ हेलौ
बे ओ दैज्लां बोथोर बुंब्लाथ' नोंथाङाबो मिथिखायो नङा होमबा?
ओ
ओ जिहेथु जोङो गासैबो माने ओ बे दैज्लां बो फ्राव माइ आबाद मावनाय जायो बे माइ आबाद मावनायनि अनगायै जोंहा माने गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं बा बेफोरबाददि ओ गायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो ना
औ नंगौ
अ जेरैहाय जोङो दैज्लां बोथोराव बांसिनै ओ जानो थाखाय माइ आबाद मावनाय लाखानाय जायो आरोना बेयाव जोङो गिबियाव खोथिया फग्रिनाय जायो ओ बेयाव जोङो खोथिया फोनो थाखाय जोंहा गिबियाव माइज्लि बा बेफोरबायदि बिदाननि गोनांथि जायो आरोना
औ
ओ बेखौ जोङो गिबियावहाय जेब्ला जोङो दै ओ जेब्ला जों खोथिया फोनो गोनां अब्ला जोङो दैयावहा एबा फुख्रिफोराव जोङो माइ ग्लि बा माइखौ जोङो ओ हरसेबा हरनैनि थाखाय सोमहाबना दोननांगौ जायो आरोना
औ नंगौ
ओ बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला बेखौ हर एबा हरथामै जाखांनायनि उनाव जोङो बोखांनाय जायो बेखौ बोखांनानै जों ङो ओ मोनसे जायगा बा बेफोरदि लांदां जायगायाव जोङो बेखौ फेनला नानै जोङो
अ फेनलाना दोननाय जायो आरोना फेनलानानै बेखौ थास' बिलाइ बा थालिर बिलाइफोरजों जोङो खोबना दोननाय जायो।
औ
ओ ओ थिग बेबायदिनो जोङो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ फोथाराव खो बोहैनाय जायो आरो खोथिया फनायाव जोंहा गोदो गोदायथ' जोङो मोसौ हालेवनानै जोङो खारायनाय बा बेफोरबायदि एवनाय जायोमोन आरोना आथिखालाव जोंहा गोबाङानो बेफोरबायदि मोसौआलिखौ नुनो मोनलिया बा गोदो गोदा बयनोबो न'खर न'खरफोराव जों मोसौ गोरलिखौ नुनो मोननाय जायोमोन जोङो दा आथिखाल आव ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो गोबांखौनो मोसौ हाललिएवनायखौ नुनो मोनलिया आरो ना
औ नंगौ नोंथां
थिग बेबादिनो जों आथिखालाव ट्रेक्टरफोरजोंसो एवना एवनानै माइ एबा खुथियाफोरखौ फोननाय नुसै जोंहा
औ
बेबादिनो ओ दैज्लां बोथोरबाबो माने अखानि बिबाङाव बोथोर लाना बोथोर माने अबावबा ख म अखानि दै नांगौ समाव माने अखाया हानाय जाया आरो ना
औ नंगौ
थिग बेबादिनो जोङो बिनि उनावहाय जेब्ला दै गैया अब्लाबो जों माने आथिखालाव मिसिन बा दैखरफोरनिफ्राय जोङो दै सारनानै बा बेफोरबायदि दैखौ लाबोनानै जोङो ओ बेबादिनो खोथियाफोरखौ फोनाय जायो आरोना
औ
बेबायादिनो खोथिया फोनायावबो जोंहा गोबां रोखोमनि ओ टेक्टर हाल एवखानाय समावनो जोंहा माने ओ बायदिसिना रासायनारि हासारफोरखौबो जों खायफा खायफा होफानायखौ नुनो मोनो आरो
औ
बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला खोथियाखौ फोखाङो अब्ला खोथिया ओ बेबादिनो जों खोथियाखौ जोथोन लानांगौ जायो बेहाय दाउ दाउफोराबो जालांनो हमो बेफोरखौबो जोङो मोजाङै नेट बा बेफोरबायादि बेखौ जोथोनै माने दोननाय जायो आरो ना
औ नंगौ
बिनि उनावहाय जेब्ला जों बिनो बायदिस ओ बियो खोथिया नैजिबा नैजिबा बिदिनो थामजि दिनसो माने एसे गोजौै यै जायो आरो ए फुजानाय जायो आरोना बेफोर समसिमहालागै जों माने बेयाव गोबां रोखोमनि एमफ फौ जानो हायोबा बेफोरबादि मुलि मुलिफोरखौ होफा होफा होफाहानाय जायो आरो ना।
औ नंगौ।
अ बेजों लोगोस से नो थिग बेबादिनो जोङो जेब्ला खोथिया फुजानाय जायो अब्ला जों खोथिया फोथियाखौ खुननानै बेलेग हायाव माइ गायनाय जायो आरो ना। ओ बांसिन ए माने माइ गायनाया बिफोरबादि थायो ओ अबेबा अबिबा ओ हाया गोथौबाथाय बेफोरबदि जोङो गोथौ हा गोथौनि थाखाय जोङो माने माइखौ गिबि खेब मि थाखाय खेयालासिनो बिखौ जावायग्रोनाय जायो आरोना जों बिदिखौबो नुनो मोननाय जायो आरो।
औ नंगौ।
ओ जोङो बेबादिनो खोतथियो माइ गायनाय जायो माइ गायनो
औ नोंथांनिया नेट ओ नेटआ एसे खम खोमा आं मोजाङै खोनानो मोनाखै नोंथां।
अ अ नोंथाङा दा खोनायाखै नामा?
औ खोनाबाय।
औ ओ अ बिदिब्ला नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलथिंहाय दैज्लां बोथोराव ओ बेबायदि आबाद मावनायनि अनगायैबो मा मा माइ फसलफोरखौ मावनाय जायो। बिनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ दे बिदिब्ला
बो दैज्लां बोथोराव ओ माइ आबादनि मावो बागैहाय गुबुन ओ गोबां आबाद खौनो मावनाय जायो जेरै जोंहा दैज्लां बोथोराव मावनाय आबाद थोनोब्ला ओ जिंखा पथल ओ बि दिनो बानलु लेस्रा ओ थायबें जोगोनार बेफोरखौ जोंहा गोबां ओ मावनाय जायो आरोना नोंथां औ ओ बेफोरखौहाय बेफोरखौहाय मावनानै जोंनि ओ गोबां बर' सुबुंफोराहाय ओ गोबां रां खामायनो हानायखौ जोङो नुना मोनो लोगोसेनो जोंहा रांआरि बिथिङाव ओ गोबां जौगानायखौ नुनो मोनो।
अह अह
औ बिदि औ बिदिनोहाय जोंहा ओ गोबां आबाद गुबुन गुबुन आबादखौबोद दा जोंनि ओ जायगायावहायनो मावनो मोन मावनो लाब बाय सेरै गोदोहाय जोंनियाव थाइजौ आबाद एबा ड्रेगन फ्रुइटनि आबाद ओ लेसु आबाद बेफोरखौ जोंहा गोदोहाय मावनायखौ जोङो नुनो मोनामोन नाथाय जोंनि ओनसोलाव ओ दा ओ बेफोर आबादखौ ओ मावनो लाबाय आरोना नोंथां बेफोर आबाद मा नो होनोब्ला जोंना बेफोर बेफोर आबादजोंबो गैया नैलै हेलौ औ बेफोर आबादजोंबो गो जोआ गोबां ओ मुलाम्फा जायो होननानै जोङो मिथिना मोनो ओ आरो जोंना बिगियान बिगियाननि ओ